औ खोनादों
औ नोंथाङा मा खालामनानै दङ
अ आं दा बेलासि समनि ओरैनो दान्दिसे गोलांनानै दं नोंथां
अ नोंथाङा फन खालामनायनि जाहोनखौ खिन्थाब्ला मोजां जागौमोन
अ नोंथांजों आं मोनसे ओ बाथ्रा सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा जों जोंनि जिथु हारिनि हारिमु बेयो गोदोनिख्रुइ दासिमहाय गोबां सोलायनायनि महराव लालांगासिनो आरो ना बैफोर जोंनि जिथु गोदोनि हारि बेखौ जों बोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन बेनि सायाव आं एसे सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरदोंमोन आरो
गोदोनि हारि
औ औ औ
बेबायदि मोनलिया
औ औ औ औ औ औ औ
जाय आइजोआ दानाय लुनाय मावनाय दांनायाव आखा फाखा बैफोर आइजोफोरखौ समाजनि मानसिफ्रा बांसिन नोजोर होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव आसामावहाय नाथाय आथिखालावहाय मा जाबाय जोंना गोदोथ' दानाय लुनाय हिसानसालि गासैबो दंजोबोमोन नाथाय दानि मानसिफ्राथ' बेफोर बेफोरबायदि रोंला बेनिफ्राय आरो फारसेथिं बेफार फालांगिनि अनजिमाया बांदों आथिखालावहाय साफ्रोमबो न'खरावनो हिसानसालि थायोमोनब्ला दायोमोनब्ला बायनायथ' जायामोन गाव गावनो बानायनानै गाव गावनो लुनानै गानोमोन आरो आथिखालाव गोबां रोखोमनि ओ मेसिनफोर ओंखारबाय दाग्रा ओंखारबाय बायदि बायदि रोखोमनि समायना रमायना ओ मेसिनफोरजोंनो एर दिखांनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय माबा मोनसे डिजाइन नुयोब्लानो जोङो मा फैसाजों बायनो हायोमोन आरो गोदोनि समाव आरो गावबा गावबा गावनो दानानै लुनानै बानायनानै लायोमोन आरो गोदोनि समावहाय फिथोब एम्फौ लाथा फिसियोमोन एम्फौ लाथाखौ एम्फौ लाथानिफ्राय फिथोब मोनो बे फिथोबजों जोङो थावख्रि लुनानै इन्दिनि सि बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनि आथिखालनि आइजोफ्रा खिन्थु बेफोरबायदि मावनो बा सम होनो थाखाय हाला सिगांनि समनि आइजोफ्रा बेफोरबायदिनो न'खरनि खामानियाव खोब नांथाबोमोन दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय न'खर फोसाबनाय बेफोराव बांसिन गोसो होयोमोन नाथाय नाथाय आथिखालावहाय मा जाबाय सोलोंथाइ आरो जुगजों लोगोसे सोलायबोनानै आइजोफोरा मा खालामो सोरबा बायदिया साख्रि मावो सोरबा बायदिया गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय लांलाय लाबोलाय खालामनो गोनां जायो जायनि जाउनाव माय दानाय लुनाया गोमालांनायखौ जों नुनो मोनदों फारसेथिं बेफार फालांगिया बांदों गोबां रोखोमनि अर्डार खालामबानो मोनो आजिखालिथ' आरो थाखा फैसानिबो आंखाल गैया माने अर्डार खालामबानो मोनो आरो बिथोनल' होनरनांगौ फैसाल' हरनांगौ। आब' होनबानो मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि थाखायनो माखासे दानाय लुनाय माबाफोरा आगर आखायफोरखौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो?
आं
बेखौनो सानदों जे बै जोंनि जिथु बे नोंथाङा दानि बावैसो बुंलांबायना खायसे आगरफोर बा खायसे दानाय लुनायफोरा आथिखालाव जोंनि ओ गोदान मुगायाव एसे गोमालांनो हमबाय आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ
माने गोमालांनाय माने मा जोंनि गोदान मुगानि जि सेंग्रा सिख्ला गोदान जोलैफोरा माने मा रोंगौ थिया एसे खम जाबोदों। माने रोंगौथि होनोब्ला बै जोंनि जिथु गोदोनि दानाय लुनाय आगर एरनाय बा खायसे ओ आगजुफोरखौ गावनि आखाइजों बानायनाय बैफोरनि गियान दानि जुगाव एसे खम जाबोनायखौ जों हमदांनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां जेरै गोदोनि बांसिन न'खरावनो जेखाइ खबाइफोरखौ गावबा गावनो हेबनानै गावबा गावनो नवावनो बानायनानै बाहायोमोन नाथाय दानि जुगनि सेंग्रा बा सिख्लाफोराथ' रावबो बेफोरबायदि खामानिखौ बांसिनानो रोङानो होनजायो नङा होमबा नोंथां औ दा आं सानदों मा बैफोरखौनो बोरै जों बुरखांफिननो हागोनब्ला बा जों जोंनि इयुन जोलैफोरखौ माबोरै बेफोरनि रोंगौथिखौ लाखिलांबाय थानो हागोन बिनि बागै एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो
बेखौथ' आरो जोङो गामिफोरावहाय जेनेबा जोंनि आबै आबौफोर माने गामिफ्रावहाय दङब्ला गोरों सुबुंफोर दङब्ला न'खरनि बिगोमाफ्रा बा गामि ओनसोलफोरावहाय फोरोंथाइ लानांगोन फोरों होनांगोन जोङो माबायदि खामब्ला दा माबायदि जागोन जेनेबा जोंनि बे हेबनाय हेबनाय दानायफोरखौ जों माबायदि खालामो बेखौहाय जों जुदि सोलोंनानै लाखिनोब्ला जोङो जाय गोरों बिनि सेरावहाय थांनानै सोलोंथाइ लाहैनांगोन आरो फोरोंथाइ होनांगोन जोङो प्लानो बेफोर गासैबो फैफिनगोन आरो आथि आथिखालाव खिन्थु बेफोरबायादि दानाय हेबनाय बा बानायनाय बेफोरखौ जोङो माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोना आरो गामिफ्रा सांग्रां जानांगोन न'खरफोरा सांग्रां जानांगोन जाहाथे बिसोरखौ फोरोंथाइ होनो हायो बेबादि थांखि लानांगोन आरो आरो नोंसिनि ओनसोलफोरथिंजाय बेफोरबादि गोजाम आगर आखाय बा हेबनाय दानाय बेफोरबायदि दङ नामा?
औ जोंनिथिं दाबो दङ खायसे गोदोनि बुरैफोरनिफ्राय दाबो जों खायसे आगर फोरनि बिसिोरनि ग्राफ बानायनानै गालांनाय
औ
फोरखौ जोङो सों सोंनानै लायोब्लाथाय बिसोरो जोंनो फोरोंना होनो हानाय बायदि दाबो सानैसो दं आरो
आथिखालाव मा जाबाय नोंथां मिथिगोना? सिगांनि समफोरावहाय माने गोलोम बोथोरफ्रावहाय जिरायब्लाथाय माखासे गिसिब गिसिबजों खुन्दुंजों एरनानै टाइम पास खालामोमोन समखौ बारहो हरोमोन खिनथु दानि गथ' फोर बा दानि लाइमोन लाइमोनस्रि फोरा मा खालामो मबाइलजोंसो टाइमखौ एगार हरो रिल्स नायनाय रिल्स बानायनाय गेम गेलेनाय बेफोरबायायदियावहाय हगारहरो आरो गोदो गोदो आरो मा दंफां सिङावहाय जिरायनाय फावैनो आखाइजों माखासे बानायनो हानाय बेफोर आगजुखौहाय बानायलाङो मोन आरो
दा नोंथां हारिमु होनोब्लास' जोंनिया बे दानाय लुनायफोराथ' जाबाय बि बिदिनो आरो गोबां जोंनि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ
औ
बैफोरनि बेलायावबो जिथु गोदोनि खायसे मोसानायफोर दंमोन बेफोरखौ दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोसानो नाजानाय बा मोसानो सोलोंनो नागिरनाय गोसो होनाय बेफोरखौ जोबोद खम नुनो मोनो आरो बेफोराव दानि गोदान मुगानि लाइमोनफोरखौ बोरै गोसो बोहोनो हागोन बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ बेखौबो जोङो जुदि गोजाम हारिमुखौ माने मोसानाय मुसुरनायखौ दामनाय देनायफोरखौ जुदि जोङो लाबोफिननो नाजायोब्ला माने जोङो बेवहाय मावबादा लुनांगौ नि फोरोंनाय बादा लुनांगोन बेजों लोगोसे जोङो माखासे गामि बा ओनसोलफ्रावहाय प्रग्राम खालामबाय थानाय जानो नांगोन आरो जाहाथे बै प्रग्रामाव बिसोरो गावसोरनि रोंनायखौ रोंगौथिखौ माने बै प्रग्रामावहाय दिन्थिहैनो आरो जोंङो जास्ट ओरैनो नानै दोनबाल जानाय नङा नालाय बे माथो जेरावबो उदायसैनो बेबायदि जागोन ना बेनिखायनो जोङो माखासे प्रग्रामफोर फाथिनांगौ फाथिनानै खुंफुंनांगौ बेनिफ्राय आरो बैसोरखौ बाहागो लाहोनांगौ आरो जाहाथे बिसोरो बेबादि प्रग्राम फोरावहाय मेल मिथिंफोरावहाय बाहागो लानानै गावसोरखौनो गोग्गाथाव मोनो आरो बेबायदि बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ फोरोंथाइ मावबादा सिगाङावनो लानांगोन आरो फोरोंथाइ मावबादा लानायजों लोगोसे जोङो माखासे प्रग्रामफोर बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनो थाखाय जोङो खाबु होनांगोन आरो
औ ओ जोंनि ओ जोंनि हारिमु बुङोब्लाथाय खायसे जोंनि हारिनि गेलेनायफोरबो गोदो नुनो मोनोमोन ना नाथाय दानि जुगाव गथफोराथ‌ बेफोरखौ गेलेनायखौ नुोनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां बैफोरबायदि खायसे गेलेनाय खेलाफोर जायखौ जों बावगारनानै थांबाय बा दानि जुगाव नुनो मोनलिया नोंथाङा बेफोरबायदि माबाफोर खेलाफोरनि मुं मोनथिगौ नामा जाय दानि जुगाव
गेलेनाय जाया औ बेखौथ आरो जेरैहाय गरफोर गेलेनाय बा गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय नाय थाखोमालायनाय बेफोर बेफोर माने गैला आरो गोदोनि समाव हाग्रा बंग्रायाव जिउ खुंनाय हिसाबै थाबोनाय हिसाबै थाखुमालायनाय गिला गेलेनाय बेफोर खेलखौहाय गेलेनाय जायोमोन आरो जोंनि समाजावहाय अ होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायना उननि समफोरावहाय लोगो मोनोब्ला सावरायफिननाय जाथोंसै
होमबा दे